थां
औ नोंथां खुलुमबाय
खलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
सिम गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ जोङो दा सायख'ना लानाय आय दा बायदि सावरायनोसै नङा होमबा जोङो दा सायख'ना ला दोंमोन दावबायनायनि सोमोनदै दावबायनाय होनोब्ला नोंथाङा मा बुजियो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
दावबायनाय होनना बुङोबा जोङो सारा सन्त्रासिम सोदोबजों सिम्पोलजों बुजिबा जोङो बेरायनाय जायगा बेरायनाय ओरै थांलाय ओरै थां फैनाय नङा होमबा नोंथां औ दा दा बिदिनो ओरै थांनाय ओरै फैनाय होनबा आङो शिलंआव थांखांबायमोन खेबसे शिलंनि शिलंअथ थांनायाव जों ओरै खानाफारा जानानै थांदों बेरनिहाथ ना मा दंना मोनसे माबा माबि सावनाय उदैफ्रा वल्डनि थाद ना पर लारजेस्ट पलुटेड जायगाया बेजों बे लामाजों थांनांगौ जायो जोङो शिलंआव थाङोबा ओरै जराबाद जानानै बेवहाय लामाया एसे गोजौ जायगा नालाय नोंथां गारि कारफोराव गाखोलांबाय थायोबा खोमाफोरा एसे लक जानो नागिरहां नागिरहां जायो आरो बेवहाय बे मोनसे एक्स पिरियेन्स आरो दावबायनायनि मोनसे एक्स पिरेन्स हाजो ओनसोलाव दावखोयोबा गोजौआव थांबाय थायो माने खोमाया ब्लक जानो नागिरबाय थानाय जानो नागिरो ओमफ्राय जेब्ला नों गन्थंखौ हबथेनानै बार नागारो खोमाजों अब्ला बे खोमाया गेवलांफिनो आरो माने बेबायदि जायो आरो नोंथां आरो जों सिलङाव थांनानै ओरैजा औ इउनिभारसिटियाव एसे बेरायहैदों जों नर्थ इस्टावहाय निउ निउ होनबा बिराद माने बयबो बिराद फेमास नङा होम नोंथां जों बेयाव बेरायदों बे केम्पासो हाबनानै जों पाइन‌ बिफां माने पाइेन बिफांखौ जों फरायनोसो मोन्दोंमोन उन्दैनिफ्राय जुग्राफि फोरावहाय नाथाय आं थांनानै बेवहाय फाइन बिफांफोरखौ नुहैबाय गोबां गोबां दङ माने रोखोम रोखोमनि फाइन बिफां माने मोजां नांदों आरो नुनानै जों फरायबाय थानायखौ जों जुदि मोखांजों जों नुहैयोबा मेगनजों जों नुहैयोबा माने जोंनि बै सावगारिफ्रा अरायसम पाइन होननाय लोगो लोगो जोंनाव मेसेब बानो मोखाङाव फैनाय जायो नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोङो बेरायदों ओरै लाइलुम होननाय मोनसे जायगा दं बेयाव खुवा बायदि खुब्रबबाय थायो दसेनो खुयो दसेनो थाङो बैफोराव थांनानै माने मोजां मोनबोदों नाथाय बैसोरनि जायनोखि लकेलफोर नोंथां बिसोर माने बिराद सालाक मानसि माने बिराद सालाक माने मानसि बिसोरो बिसोर टुरिस्टफोरखौ माबायदि माबानांगौ जायगायावनो थगायनोबो रोङो माने बिसोरो माने राव रोंनानैबो रोङैबायदि खालामफ्लानो नागिरो माने बे आंनि मोनसे एक्सपिरियेन्स आरो नोंथां माने बेबायदि आरो बिसोर बिराद देन्जार मानसि मिने बिसोर बिसोरो आरो जोङोओ जा भुटानबो थांबाय भुटान भुटान थांनायावबो आङो भुटानाव मोजां मोनदों नोंथा माने गोजौ आव थांनायावहाय किनतु आंनि इक्सपिरियेनसा भुतान जों नैबे सिलंजोंहाय एसे आलादा लै लामाया आरो भुटानाव गोजौआव थांबाय थादोंबाबो औ भुटानाव गोजौआव थांबाय थादोंबा मा जायो माने खोमाया लब जायाखैलाय नोंथां खोमाया लग जायाखैलाय माने गोजौआव थांबाय थादोंबाबो एखदमबारै बिफां एरै एरै माने बार बारो खोलो खोलो बारनाय बार बिराद मोजां नाङो माने एरैबो बिफां जेरैबो बिफां खिन्थु बोरैबा गोगलैबोखै्लांबाथाय बेगिंबो मोननाय नङा नोंथां बेबायदि आरो जायगाया औ औ दा नोंथाङा एसे फोरमायलाय दे दावबायनायनि सायाव ओरैनो
दानबायनाय होदोब्लाथ' जोङो ओरैनो सरासनस्रा मेगनजों नुनाय गुबुन गोजान जायगायाव थांनाय बेफोरखौनो बुजायो आरो ना।
औ नोंथां औ
जेरै गारि मथर जेरै जोङो दावबायनायखौ गोबां राहाजों दावबायनो हायो जेरै- ओमफ्राय दैनि दै हाजों दावबायनो हायो अख्रां लामाजों दावबायनो हायो आरो जोंनि हान्था मेला जेरै गारि मथर बे बेजों दावबायनो हायो आरो नङा होमबा औ बेफोरखौनो जोङो दावबायनो होनना बुङो जेरै जोङो मेगन जोङो जेरै मबाइ मबाइल टिभि बेफोरबायदियाव नुनायनिख्रुइ जोङो दावबायनानै नुनाय एबा मेगं मेगनजों नुनाया एसे आलदा जायो आरो नङा होमबा नोंथां औ बेफोरजोंनो लोगोसेनो गुबुन गुबुन गुबुन जायगानि एबा गुबुन गुबुन ओनसोलनि नि जोङो बेफोरबायदि थासारिफोरखौ एबा नुथाइफोरखौ नेटचारफोरखौ जोङो बेफोरखौ गोरलैयै मिथिनो हायो आरो दावबायनायनि सोमोन्दै दावबायनानै जोङो
नंगौ नोंथां नंगौ
आरो आरो बेजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन गुबुन जाय जायगानि जोङो जेनेबा बिसोरनि राव रायज्लायनाय बिसोरनि थानाय बबे जायगाया साखोन सिगोन बेफोरखौ जोङो गासैखौबो मिथिना मोनो आरो जेरै जोङो औ जेरै जोङो दावबायनाय बुङोब्ला दावबायनाय बुङोब्ला आङो दावबायफेरबाय दावबायनायालाय आङो बिदि ओरैनो हाग्रामाफोराव दाव दावबायफेरबाय बेलेकाव बेलेग हा राव थांफेराखै आरो ना औ हादोरसा खिनियावनो एसे दावबाय फेरबाय आरो बेफोरनि सोमोनदै आं नोंथांनो इसे जेरै काजिरङा हाग्रामा माना हाग्रामा आरो बेफोरबायदिनो गोबां गोबां हाग्रामायाव बेरायफेरबाय जेरै काजिरङा हाग्रामानि बागैना नोंथांनो फंनैसो बुंनोसै
नंगौ नंगौ
खार ओंखाम जानो एबा बेवहाय जोङो फरायसालि फरायसालिमाफोरनिफ्राय जोङो बै हा यनो एबा रोंगौथि लानो थाङो नङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ
बेनि नुथायफोरखौ जोङो जेरै बिनि नुथाइ जेरै बिफां लाइफां दावसिन दाउला जिब जुनार बेफोरखौ जोङो नायगिदिंनो थाङो नङा होमबा नों
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
औ बेफोरजों लोगोसेनो बेयाव जोङो गोबां गोबां जिब जुनार आरो सुबुंफोरनि रायज्लायनाय सुबुंफोरनि आखल आखु बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
आरो आरो बेफोर आरो बेफोरजोंनो बै बै जायगानि जेनेबा बिफां लाइफांफोरखौ बे बैयाव जोंनि ओनसोलाव गैयै ओजों काजिरङा हाग्रामायाव थानाय बे हाग्रामानि बिफां लाइफांफोरखौ जोङो मोनथिना मोनो आरो रो मा मा बिफां दं बेफोरखौ आरोना जेरै साल सिगुन बनस दु थिथासा बेफोरबायदि बाय जि रोखोमनि जोङो बै हाग्रामायाव नुनो मोननाय जायो आरो बै आरो बै काजिरङा हाग्रामाया थसे गंआरि गान्दानि थाखाय सारा बुहुमावनो मुंदांखा नङा
नों नंगौ नं गौ नोंथां नंगौ नंगौ
बेफोरबायदिनो बेव उम बेफोरबायदिनो बै हाग्रामायाव बै गान्दानि अनगायैबो आरो गुबुन गुबुन जिब जोङो नुनो मोननाय जायो जेरै उम गान्दा मै देर मुफुर सिंह लख्रा बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जेरै मो ख्रा बेफोरबादि गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो बेवहाय जिब जुनारखौ नुनो मोननाय जायो आरो दाउफोरनि बेलायाव खोमनि दाउ जेरै जोंनि ओनसोलाव गैयै जेरै दाउ मैना दाउराइ बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जोङो जोंनि ओनसोलाव नुयै दाउफोरखौ जोङो नुनो मोनदो जायो आरो आरो उम आरो बेजों लोगोसेनो बेै हाग्रामायाव दावबायनो थाखाय जोंहा मोन नों गारि लानांगौ जायो आरो सा फारि मां ग से लान साफारि लानांगौ जायो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
आरो आरो बेजों लोगोसेनो बै गिदिंनाय समाव जों गिदिंनाय समाव नांगौ जानाय बै सा गारि हमनायाव जोङो बेयाव बेसेन होनांगौ जायो आरो जेरै जोङो उम जेरै जोङो बै बै गि दिंनायाव उम खमैब्लाबो थाम रोजा ब्रै रोजा बा रोजानि गेजेराव लानाय जायो आरो गारि गंसेयाव बिनिफ्राय बिनिफ्राय जोङो बिनिफ्राय जोंखौ बै फैयस उम गारि उम गारिजों बै हाग्रायाव बेराय जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बिदिनो बिदिनो मानास हाग्रामायाबो बिदिनो सेमानो जायो जेरै जोंनि ओनसोलाव नुफेरै बेफोरबायदिनो आं दानिसो बुंलायनाय बायदि जिब जुनार दाावसिन दाउला बिफां लाइफां बेफोरावबो गोबां नि गोबां रोखोमनि बेफोरबायादि दङ' आरो रोखोमफोर दं आरो बिफां लाइफांफोर दङ आरो आरो आरो बे मानास हाग्रा उम मानास हाग्रामाया ओम जोंनि उम जोंनि ओनसोलावनो दङ आरो जेनेबा
औ नंगौ नों दा बुंनाय बायदि जेरै आं मानासनि हिसाबैसो बुंसै मानासाव आं थांखांबाय नोंथां थांनाया खेबसे आङो जेब्ला बेयाव थांनाय समावहाय आङो जोङो जिब लादों नोंगौ नों बुंनाय साफारि मोनसे लानां गौ होननानै एस कट सासे लाफानांगौ बिसोरनि रां लाफाजोबो औ बेयावहाय जोङो थांबाय बेनि उनावहाय जों जेब्ला सिङाव हाबो माने बेवहाय मोनसे मोजांखौ आं मोनदों माने प्लास्टिक बुस्थुखौ लांफानानानै हजों गारहैदों मोना बाहेरायाव लाबोनानै गारफिननायखौ आं मोजां मोनदों आरो नोंथां
औ नंगौ बेथ' जोबोर मोजांनि बाथ्रा
प्लास्टुक प्लास्टिका माने इनभारनमेन्टनि थाखाय बिराद गाज्रिना बुस्थुआ बेखौ आं बेनो बिराद मोजां मो नदों आरो बे मानास आवहाय ओमफ्राय जों जेब्ला सिङाव थांबाय थाबाय होमबा जों गल्डेन कालारनि मो ख्रा मोख्राफोरखौ नुनो मोनबाय माने मोखखौ जों मोनसेल' होनना मोनथि मोनो माने आलदा आलदा रोखोमनि माने मो नङा एसे आलदा माने आलदा आलदा आलदा रोखोमनि जों मोख्रा खौ आं नुनो मोनबाय आरो बे सिङाव थांनानै ओमफ्राय औ उम ओमफ्राय दावराय दाउराइखौ आं गिबि खेब मानासावनो नुनाय जादों नोंथां दावराय औ औ खिन्थु आंना बे दाबो आंहा आनलाकि माने बै दाउराया गां फुवारनानै ओरै माने फुवारनानै दोना होनबा गाव दाउराया गांखौ बे फुवारनायखौ आं नुफेराखै माने औ बेखौ औ बेखौहाय आं सासे एसकडनिफ्राय मोनथिनो मोनदों जेब्ला माने बिदिखौ फुवारलाबाया जाहै बिराद राय आरो माखस फुवारो बिसोर माने गावसिनि गोजोननाय टाइमावसो फुवारो होननाय खोनादां गोसो गोजोननाय समावहाय औ औ ओमफ्राय बिनि उनावहाय जों मैदेरखौथ' बिराद नुबाय थखायो नोंथां मानासाव थांबाथाय मैदेरखौ जों नुखायो औ औ ओमफ्राय मोनसे नों दहाय बुंनाय बायदि जेनेबा वान हन राइन'खौ बेबोखौ खौ आं माबायाव नुबाय आरो जेनेबा बेहाय मानासावहाय औ रायन'खौथ' नङाबा लेखा औ औ लेखायावसो फरायनो मोनदोंमोन माने रायन' स रस रायन' रायन' होननानै दिनै माने बेयाव थांनानै फैनानै माने आं नुबाय आरो माने बेबो जे एफा गिदिर माने फिसासो नुयो नालाय सिनेमाफोरावहाय बेवहाय गिदिर नुबाय एफा गिदिर गिदिर साइज बिदि नुबाय आरो नोंथां माने आं मोजां मोनदों थांनानै माने मानासावहाय थांनानै एकदमबारे मोजां मोनदों माने आरो फिसा फिसा एम्फौ माने दाउफोराफोरखौ रोखोम रोखोम दाउनि माने नुनो मोनबोदों आरो जेखौ जों नामखौ मोनथिया बेखौ औ औ नामफोरखौ मोनथियासै आङो जेनेबा गोदान गोदान हैैनाय जाबाय नालाय
औ आरो बेवहायबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेरायनो फैयो नङा होमबा
औ नोंथां औ मेरला फरेनारफोरबो लोगो मोनो जों बेवहाय औ औ औ नोंथां माने बिदिनो आरो नोंथां
औ
औ बिदिबा एसेयावनो दोनथनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां समाबो जाबाय जोङा बिदिब्ला उनाव सम मोनबा रायलायनोसै नङा होमबा
जागोन जागोन नोंथा दे दे दे दे दे